हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आं रायज्लायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ बे टपिकआनो जाहैबाय बिबार बिबारनि सोमोन्दै
अ
औ गिबियावनो जोङो बिबार होनबाथाय जोङो बिबारखौ बयनिबो न'खराव गायनाय जायो बिबार थाबा न'खरफोरा समायना जायो बिबार खौ जोङो लामा लांगोना न'नि सोरगिदिं गायनानै लानो हायो जेरै बिबारा गोबां रोखोमनि दङ बिबाराव आरो बियो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि दं बेसोर बिबारनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारा गुबुन गुबुन मोदोमनायबो थायो बयहाबो मोदोमनाया गुबुन गुबुन जायो जों बिबारनि मोदोमनायखौ मोजां मोनो दा बिबार थाबा गोजोननाय मोनो बिबारखौ नुबा गोजोनो गावदां गावदां बिबार बारबा ओ जेरै जोङो बिबार बिबारखौ मा मा बाहायनो हायो जोङो बिबारखौ जेरै मा मा रोखोमाव बाहायनो हायो जोङो जेरै फुजा होनायफ्रावबो जों बिबारखौ बाहायो बिबारनि बिराद गोनांथि जायो जेरै बिबारनिफ्राय जोङो सेन बानायनो हायो मोदोमफ्रु बिबारनिफ्राय जोङो सेन बानायो गोबां रोखोम रोखोमनि सेन ओमफ्रायो जेरै मोदोमाव लागायनाय बडि लसन साबुन बेफोरावबो जोङो बिबारनि मोदोमनायखौ होदेरनानै होयो बेयाव साबोन फ्रा बडि लिसनफ्रा मोदोमसिगोन औ बेबायदिनो जोङो बिबारखौ गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानायनो हायो मुलि मुलि बानायनायावबो बाहायनाय जायो बबेबा बबेबा बिबारफोरखौ उ बिबारनि सोमोन्दैफ्राथ' बयबो बिबारखौ सोरबा सोरबा बांसिन गिदिर गिदिर खेथि खालामो जों खेथि खालामनो हाया नालाय जोङो न'आव फांसे फांनै गायनानै लायो न'खरखौ समायनायनि थाखाय खालामनायाबो गिदिर गिदिर खेथि खालामो जेरै सानफुलफोरखौ खेथि खालामो बेयो सानफुला जाहैबाय जोंनि जानाय थावनि थाखायबो मोजां बेखौ थावआवबो बाहायो गलाब बिबारखौबो गोबां खेथि खालामो गलाब बिबाराबो गोबां रोखोमनि दं जेरै गुफुर गोजा गलाब गोमो गासिबो खालारनियानो दंसाबजोबो गलाब बिबाराबो ओ ओमफ्रायो
ओ नंगौ नोंथां
औ उम बिबारजों जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानायनो हायो जेरै बिबारखौ जोङो मोनसे गार्देन खालामनानै बे गार्देन बे गार्देनफ्राव गायनानै होयोब्ला जोङो बेयाव जिरायना थाहैनो पार्कफोराव गायनानै होयोब्ला बेवहाय थांनानै बेरायहैनो बेफोरनि थाखाय ओमायबो गोबां मोजां बेयो समायना नालाय बेखौ समाय होनायावबो बिराद मोजां खामानि जायो जोङो डेक'रेसन खालामनाय फोरावबो हाबाफोरावबो बेफोरखौ बाहायनो हायो औ बेबायदिनो जोङो बिबारजों गोबां रोखोमनि गासिबो मुवा दिरुननो हायो आरोना उम
नोंगौ नोंथां
जोङो मोदोमनायाव बांसिन बाहायो साबोन ओ थाव सेन बेफोराव बांसिन मोदोमनायाव बांसिन सोनानै होयो गासिबो बिबार बिदिनो जोङो मोनफा मोनफा मुवा दिरुननो हायो बेखौ खेथि खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो बे बिबारफोरनि खेथिया जोंनि जायगायाव जाया गुबुन जायगायाव बांसिन बे बिबारनि खेथिखौ बानायनाय जायो आरो
औ औ
जोंनि जायगायाव बिबारनि खेथि जोङो गावबागाव न'आव बा लानायफ्रा बेफोरल'सै आरो बेफोरखौ जोङो दायो
औ
बांसिनो बायनानैबो लाबोनो हायो न' औ जोङो बांसिनानो जोङो नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिबार नङाबाबो जोङो बै बिबारनि लाइनावनो गोलैनाय बिफांफ्राबो सिङाव गायग्रा बाहेरायाव गायग्रा इदि दङना न सिङाव दोनग्रा बेफोर जोंबो गोबां मुवा दुरुननो हायो औ औ औ नोंथाङा बिबारनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ
बेबायदिनो बिबारफोरखौ गोबां रोखोमाव मोननाय जायो बेबायदिनो दुपफोरबो बानायनाय जायो बिबारफोरजों
औ-औ-औ मोदोमनायफोराव औ
मोदोमो धुपफोरखौ सावनानै जेरै जबा बिबार गलाब बिबार बेफोरबायदिनो गोबां बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ धुपफोरबो बानायनाय जायो
औ
नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
आरो गोबां बायदिसिना रोखोमनि बायदि बायदिसिना मुवाफोरबो बानायनाय जायो बिदिनो साबोनफोर
औ मोदोमनाय औ
मोदोमनाय आरो गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि मुवा मुवा बेसाद बा बानायनाय जायो बिबारजों
औ जेरै जोङो नारजि फुल औ
बेखौ जोंनि जायगायावथ' गाया आरो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौबो बानायनाय जाया अब्लाबो बेलेग जायगायाव गायो बानायो बेफोरखौनो जों बाहायो आरो
औ
बेफोरबायदिनो जोंथ' न'खरफोराव फांसे फांनैल'सो गायो गोबांखौथ' गाया नालाय बांद्राय बेफोरबायदिनो एसे एनै गायनानैबाबो जों मो जां मोनो आरो
औ जेरै जोङो गलाब बिबारजों दा न'आवबो मोनसे औ
मोनो गोसोफोराव गोजोननाय मोनो आरो बिबारफोरखौ गायबा
औ
गाज्रि गोसोआबो बिबारफोरखौ नुबा मोजां मोनोना
औ-औ नंगौ नंगौ
औ
जों जेरै दायो गलाब बिबारखौ गायबा जों गलाब बिबारनि हममेद न'आवनो मोनसे माबा मोखाङाव फोनग्रा गलाब बिबारनि बिदै बानायनो हायो बेखौ जेरै गलाब बिबारखौ जोङो बिनि बिदैखौ जोङो मोखाङाव फोननो थाखाय जोङो मोनसे आखाइजोंनो बानायनोबो हायो मुवा बिदि बानायना लाबा जोंनि थाखायबो मोजां जायो मोखांनि थाखाय मोजां गलाब बिबारा औ मोखांखौ मोजां खालामो गोजों खालामो औ जेरै जोङो बिबारखौ फुजा फाथाल होनायफ्राव बांसिन बिबारखौबो बिराद नांगौ जायो बे बेफोरावबो बिराद बाहायो गेन्दा फुलखौबो जोङो ओ बेखौबो मोन से बेनिबो खेथि मावो गेन्दा फुला बिनि मोनामनाया सोरबा मोजां मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना बिनि बिलाइ बिबार गासिबो खामानियाव होयो मोनसे मुलि बिफां बायदि जाहैयो बे बिबाराबो औ मुलियावबो जों बिबारफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो बिबारावबो मोनसे ओ माबा मोनसे हामनायनि थाखाय बेनावबो मोनसे गोहो दङ बेखौ जोङो बानायनानै फाहामनो हायो जों जेरै गोदोनि बोराय बुरिफ्रा बि बिफांनि बिलाइ बिबारफोरजोंनो जेरै मुलि बानायोमोन दानि मानसिफ्रा बानायनो रोंलाबाबो गोदोनिया रोङोमोन दाथ' ओं रोंला बांसिनानो बायनानै बानायनानै लानाय जायो बेफोरनो आरो औ जेरै जोंना एल'बेरा एल'भेराया बिबाराव गोल्लैया अब्लाबो एल'बेराखौ जोङो बे बिबारफोरजोंनो गायफानाय जायो लाफानाय जायो न'खराव बे एलबेराखौ जोङो मोखाङावबो फोननो हायो खानायावबो फोननो हायो ओ जोङो उदै साबा बिनि सिंनिखौ जोङो जेरै साफा सुनानै खानानै जायोब्ला उदै सानाया दसेनो सागायो बेबो मोनसे गोखा बेनावबो मोनसे मुलि दङ उदै सानायफ्रा थाबनो हामो बे फोरखौ जाबा औ गलाब बिबारनावबो मोनसे औ मुलि दं नालाय बेबो गोखासो बिबारखौ जानाय अब्ला मिथिगोन नोंथाङा
नंगौ नंगौ
बे मोनजायो बे बिबाराबो ओंखायनो जोंनि थाखाय बियो मुलि जाहै
औ नंगौ नोंथां
आङो दायो जेरै गलाब जबा फामे ओ गेन्दा फुल बेफोरखौ बांसिन मिथिनाय जायो औ
थ' गोबां खामानियाव होयो नोंथां
खामानियाव होयो नोंगौ जबा बिफाङाबो गोबां रोखोमनि दङ औ औ गोजा गलाब गोमो जबा बिबाराबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो गोजाखौ न'आव बांसिन गायनाय जायो बे गोजाखौनो जोङो बिबारबो बिलाइबो जोंनि थाखाय मोजां बेखौबो जोङो खानायनि थाखाय मोनसे मोजां मुलि बानायनो हायो बेजोंबो जों खानायाव फोनबा खानायाबो स्लिम स्लिम मोजां जायो बेखौ जोङो न'आवनो फुदुंनानै बिलाइफोरखौ बिजौखौ बानायनो हायो आरो औ दे होमबा नोंथां आंनि टपिकआ रायलायनांगौआ एसेनोसै अ अब्ला दोनथ'नोसै औ दे
दे दे दे